हेल' औ औ औ खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय
औ
मा खालामो दायो ओरैनो खबर सबर मोजां
मोजां खबरफ्राथ'
डाइरेक्ट टपिकआव फैदो होमबा ना।
औ दा आङो होनदोंमोन टपिकखौ माने गेलेनाय खारनाय बेफोरो माने जोंनि थाखाय मानो गोनांथि
उम उम
आं बिनि सायाव एसे बुंग्रोनोसै आरो ओरैनो उन्दै समावहाय जेब्ला जों उन्दै समावहाय आरो स्कुलफ्राव फरायनाय समाव जों बिराद देहाया जोंना एकटिभ थायो आरो जों खारनाय गेलेनाय बेफोर बेराव माबा मुखुब जानानै थायो ना ओमफ्रायो जेब्ला देरलाङो ओमफ्राय खारनाय गेलेनायफ्राबो खम जालाङो खम जालांनानै ओमफ्राय गोरलैयाव गोरलैनि समफ्रावहाय उन्दै समाव जेरैबायदि जोंना देहाफोरा गोख्रों मोनना बेयो जों नुनो मोनो आरो सानाय सुनाय जानाय ओमफ्राय देहाया दुरबल जालांनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ओंखायनो आं सानो माने खारनाय गेलेनायखौ माबा जों कन्टिनिउ खालामबाय थानो हानांगौ आरो माने सोलिबाय थानो हानांगौ आरो बेखौहाय नों बेनि सायावहाय एसे बुंदो
खारनाय बारनाय
औ
एक्स'लि जों बिनि सायाव बुंङ खारनाय बारनाया जोंनि खोनादोंना
औ खोनागासिनो दं
खारनाय बारनाया जोंनि देहायाव गोबां हेफाजाब होयो औ बांसिन बिसिन जों मानसिफ्रा माने उन्दै समफ्राव एसे बैसो उन्दै समफ्राव खारनाय बारनायफोरखौ गोसो होयो जेब्ला मानसिया ओ देर एसे बैसो जालाङोब्ला बेफोरखौ बानाय फैयो आरो समजों जों लोगोसे देहाफ्राबो मा होनो बेफोराव बानायफैयो दा खारनाय बारनाया जों ओ उन्दै समावथ' गोबां मानसिफ्रा खारनाय बारनाय बल गेलेनाय बायदिसिना बेफोरखौ खालामो नाथाय जेब्ला मानसिफोरा एसे बैसो जालाङो अब्ला बानाय फैयो नालाय दा आंनिफ्राय आं फंनैसो बुंगोन माने खारनाय बारनाय थायोब्ला जों उन्दैनिफ्रायनो खारनाय बारनायफोरखौ जों खालामबोबाय थायोब्ला जोंनि देहाफोरनि थाखाय हेफाजाब जायो आरो देहाफोराव जोंनि देहाफ्राव बेमार आजार जायोना बै फोर माने खम जायो आरो जोंनि मा होनो देहाफोराव बेरामफ्रा जानो माने चान्स मोना बेफोरबायदि जायो आरो बेनिफ्राय खारनाय फोरनि गेजेरजों जों गोबां बिथिङाव हेफाजाब मोनो
मोनो
बिदिनो गोबां बायदिसिना बेमारफोरखौ माने एसेब्लाबो खम खालामो आरो आं बेनिफ्राय जों खारनाय बारनाय खालामोब्ला बांसिन ओ मा होनो लेखा फराफ्रावबो जों मेलेमारि सांग्रांथिबो जानो हायो आरो गोबां बिथिङाव हेफाजाब मोनो बेनिफ्राय जानाय लोंनाय उन्दुनायफोरा जोंहा थिग जायो ओ बिदिनो लेखा फरा फरायनायफ्रावबो माने खारनाय बारनाया मोजां हेफाजाब होयो आरो बेनिफ्राय ओ जोंनि गेजेराव गोबां मा स्टुडेन्टफोर दङ माने खारनाय बारनाय गेलेनानै माने मोजां मोजां मेदेल लानाय बायदिसिना बेफोरबायदि खेलाफोर गेलेहैनो हायो खारनाय बारनाय गेलेनानै खारनाय खेला जायो बारनाय खेलाफोर जायो आथिखालाव आरो हिनजावसाफोर मानसिफोरबो जों सम सम नुयो खारनाय बारनाय खेलाफोर गेलेनाय माने मेडेल लाबोनाय बेफोर मोजां आरो जोंनि थाखाय खारनाय बारनाय गेलेनानै बेफोरबो जों एसे मान मोनफुंनो हायो आरो जाफुंसार जानो हायो दायोथ' गोबां गिदिर गिदिर खेला जायो खारनायफोरनि बारनायफोरनि आरोबाव जोंहा जोंनि गेजेराव गोबां लाइमोनफोर दङ जायफोरानोखि ओ डिफेन्सफोराव साख्रि मावनो लुगैयो बिसोर माने खारनाया बिसोरनि थाखाय इम्परटेन्टथार आरो जायफोरानाखि डिपेन्स आव साख्रि साख्रि लानो लुगैयोना बिसोरो खारनायफोरखौ कन्टिनिउ खालामनानै गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो माने आथिखालाव बे साख्रिखौबो मोननो हायोसै आरो बेयाव गोबां मा होनो बादायारि फोर ओंखारनायनि जाहोनाव गोबां चेलेन जायो दाना सोर खारार बारनाय फोरखौ ना मोजां खालामनो हायोब्ला सोब मोजां खाटपखौ लानानै मोजां नाम्बार मोननानै बे साख्रिखौ मोनफुंनो हायो बेफोरबायदि जायो आरो बेनिफ्राय ओ गोबां ओ बाथ्राफोर दंबावो दा आं नोंथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनो लुबैदों आरो नोंथाङा मा सानो बे खारनाय बारनाय फोर
औ आं नोंथां होननाय बायदिनो माने उन्दै समावथ' जोंहा माने समबो थायो नालाय बिराद सम खामानि खामानि माव मावांगौ बिदि गैया खालि नोङो जानांगौ गेलेनांगौ फरायनांगौ माने टाइमाने बिदि जायो आरो बे समावबो गेलनाय गेलेनाय गेलेनायजोंनो सम हगारो आरो जोंना आरै ओन्दै समावहाय ओमफाय देरनायजों लोगोसे खामानिफ्राबो बांलाङो। फ्राय बेजों जों गोसो बारा होयै बिदि जालाङो दा होनब्लाबो देहाखौहाय गोख्रों लाखि नि थाखायहाय जोङो नाजानांगौ आरो गेलेनाय मानायावहाय माने आरो दाथ' जोंना दानि जुगावहाय रासिन बांसिन जोंथ' न'फ्राव सिङाव हाबनानै थायोना। जों मबाइलफोर नायो टिभि नायो ओमफ्राय जायो जोङो बिराद बेदर ना जायो ओमफ्राय बारा एक्सारसाइस गैया माने मोदोमनि फुरा परिस्रम गैया जायो आरो ओमफाय बेनि थाखायनो बेमार आजारफ्राबो लांलांबाय दानिया ओन्दै बैसोआवनो बिदिनो उम फेथिलिबोर मेजेम जानाय माबा माबि हजमनि प्रब्लेम इदि नुयो आरो
औ
बेलुं नङा ओमफ्राय दा नों होननाय बायदि दिडिफेन्सफोराव माफोराव साख्रि नांगौबा खारनाय बानायावथ' स्ट्रं जाखानांगौ माने खारनाय बानायाव गोहोगोनां खारनो हाग्रा जाखानांगौ मोने खस्थ' खालामनानैहाय प्रेकटिसाव थाबाय थानो गोनां जायो। आरो बिसोरो ओम
औ
आरो जोङो स्पर्टस स्पर्टसआव होननायोब्ला खेला फ्राव नायोब्लाथ' ओ जोंहा जोंहा बे कक्राझाराव जे साइ स्टेडिय दंना। बेयावबो गोबां मोजां मोजां कमपिटिसनफोर जाफैयो बादायलायनायफोर जाफैयो माने रां बान्था नाबो मोनो जोंहा जोंनि मा होननांगौ हादरसा लेभेल बा हादर लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेल बिदि लांनाय आरो बिदि मोजां मोजां स्पर्टसफोर गेलेनायफोर लाबोयो आरो ओमफ्रायो आरो जों उन्दैनिफ्रायनो सर' दङमोनबा उनदुनि
उम
बेफोरखौ सोलोंबाय थाब्ला बिदि बादायलायलायनायफ्रावबो खाबु मोनो आरो ओमफ्राय खाबु मोननानैहाय जोङो गोजौसि थांनोहाय राहा मोनो बेजोंनो थांना थानायनि थाखाय राहा साख्रिफोर मोनो लामा मोनो बेखौनो सानो आरो
ओमफ्राय बेफोरबायदिनो खारनाया बेफोरबायदि माने साख्रि लानाय बा बल बिदिनो खेला गेलेनायफोराव हेफाजाब होगोन माने जायफोरानोखि डिफेन्स लाइनावार साख्रि लायो बिसोरथ' खारखाथारनांगौ माने आरो बेनि अनगायैबो जों खेला दुलाफोर गेलेनो थाखाय खारनायफोरा बारनायफोरा गोनां आरो दा बेफोरखौ जों सोलोंखानांगोन जायफोर बे लाइनाव थाङो दा आरो फारसेथिं खारनाय बारनाय बेफोरबायदि खस्थ' थ' खामानि मावैनि थाखाय माखासे मानसिफोरा थाफ माने देहाफोरा लोरबां जायो जायफोर बैसो जानाय मानसिफोर बिसोरबो माने एसे बेफोर खारनाय बारनायफोरखौ एसे सम दिहुननानै गावबागाव देहाफोरखौ फ्राद फ्रिद खालामदों माने एफोरखौ गोसो होयोब्ला बसोरबो माने एसे देहाफ्रा बेमार आजार गैयि जागोन आरो एसे फ्राट फ्रिदै थागोन माने बैसो जानायफोरखौ मान बांद्राय बैसो जायि बायदि बायदि बेफोर बेफोरबायदि नुफैगोन आरो बे बेफोरखौ बे बेबायदि खालामनो हायो आं खारनाय बारनाय नाय फोरफोरखौ खालामोब्ला देहाफोराबो थिग जागोन माने आ मा होनो टेनसनफोराबो फ्रि जायो आरो खारनाय बारनायफोर खालामा माने मानसिफ्रा किसुमान मानसिफोरा माने सिरि हारसिं थायोबा गोबां साननाय मानाय बेफोरबायदि जायोना बेफोरखौ खारनाय बारनाय फोरजों एसेबाबो माबायो आरो खम जायो बेनिफ्राय उन्दुनायफोरा थिग जायो मावब्लानानै देहाफ्रा थिग थायो आरो ना। दा ओमफ्राय जोंनि गेजेराव बिदि जायो माने ओ माखासे गोबां लाइमोनफोर दङ खारनाय बारनाय बेफोराव जेबोनो गोसो होआ ओमफ्राय बैसोरो माने बिदिनो जुमाय लोंनाय निसा लानाय माबा माबि बेफोरावसो माने माबेबा बिदिनो मबाइलफोर नायनानै थानाय गेम गेलेनानै थानाय बेफोरबायदियाव ओरैनो थागारो आरो दा बैसोर फोर माने बेफोरबायदि खारनाय बारनाय फोराव गोसो होनोबा माबायदि माबाफोर राहा लाजागोन नामा? एसे फोरमायोनो फोरमायलाय
औ नों होननाय बायदि आं फार्स्टनिफ्राय होनफिनसै आरो माने उन्दुनायफ्राबो मोजां जायो ना देहाफ्राव जोंनि थैफ्राबो खारसारनाय जायो ओमफ्राय नोंगौ जों गोबां जोंहा फरायसाफोर दङ ना
ओ
बे जोंनि भारत हादर हाय समाजानो बिदि जोंना लेखा रोङाबाय फिथाय जेबो रोङा बिदि सानो आरो खिन्थु जोंहा बयहाबो गावबागावाव गुन दङ नालाय। ओमफाय जायफोरा खारनाय बारनायावहाय मोजां गेलेनायफोरावहाय दा बेनि सायावहाय नों होनाय बायदि बेजोंनो केरियार बानायनो हायो आरो बेयाव गोसो होनानै जेरै नों दिडिफेन्सफ्रावहाय खाबु लानो हायो बादायलायनायफ्राव खाबु लानो बेनि गेजेरजोंहाय गोबां लामा दं जायो आरोना दा जोंनि जोंनि आसामाव बा जोंनि बि टि आर एरियायावहाय ना जोंनि जोंनि बड'लेण्डआव ओ दासिमबो एफाग्राब माने गैया फेसिलिटिसफ्रा राहाफ्रा जालांबाय थागोन होननानैहाय आसा ओमफ्राय जों गोबां स्टुदेन्टफ्राबो राहा मोनगोन होननानैहाय आसा खालामो।
थिगानो ओ जोंहा टाइमाव जाबाय गोबां बाथ्रा सावरायलायबाय बेयावनो ओ बेखिनियावनो दोनथ'सै ना?